हेलौ औ नोंथां खुलुमबाय।
औ आङो दा समाव नोंथांजों मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ।
औ टपिकखौ लानाय जोंहा माने मागो बर'फोरनि मोन रंजाथाइ फोरबो मागोनि ओ सावरायनाय आरो औ औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो नामा मागोनि सोमोन्दै।
औ औ बुंजायो होना जि मागो मागो बा मागो दमासि नङा होमबानो जाय जाय फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै जोंनि माने जोंनि हारिजों थाबनानै थानाय आमायथ बायदि मोनसे फोरबो दा जों मागो दमासि होनना बुंङोब्ला जोंहा बेवहाय माने फिथा सौराय जानायनि एसे खोथा फैयो। अ जेरैहाय मागो दमासि होनना बुङोब्ला जोंहा बे मागो दमासिया मा इंराजि इंराजि बोसोरनि माने जानुवारि ना जानुवारिनिफ्रायनो जानुवारिनि मासावनो जोंहा बे मागो दमासिया नाङो आरो जायो मागो दमासि बे मागो दमासियाव जों बे मागो दमासिया जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजानायफोरबो जाय फोरबोखौ जोङो दिनै रावबो जोंनि बर' सुबुंफोरानो फालिया लाबासिनो एबा बै फोरबोआव आ माने रंजाया लाबासिनो आ थानो हाबोआखै। जेरैहाय जोंहा मागो दमासिनि सि गांनो जोङो मागो दमासिनि से खालारनि सिगांनो जोंहा मोनसे दङ भेलागुरु सावनाय होननानै। जाय भेलागुरु सावनायाव जोंनि ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो रंजानायजों लोगोसे मोनसे बेवबाव माने जोंहा खाना जानाय मोनसे हुदा दं। दुब्लि फोथाराव दुब्लि फोथाराव जोङो बेसेबा गिदिर मोनसे औवानि भेलागुरु बानायनानै बेहाव माने जिगाब होननानै बेखौ जोङो सावनो थाख खाय रिडि खालामो मागोनि से खालारनि सानसे सिगां आरो बै खालिनो हराव जोंनि सैबो माने रायजोफोरानो एबा गासैबो सुबुंफोरानो न'खरनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो मानि बै दुब्लि फोथारावनो रंजा खुसिजों बोथिसे जानानै मा माने बेवहायनो माने हर थानाय जायो एबा न' फिसा बानायनानै हर थानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
ब्लानोखि सोरांनाय लोगो लोगो जोङो बे बेला भेलागुरुखौ जोङो माने ओ दुगैस्रां लोब स्रां गाैबो साब सिखोन जानानै माने बे बेलागुरखौ लगायनानै माने ओ जोङो ओ रंजायो आरो नाथाय जोङो गुर सावनायल' होन्नानै बुङोब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा भेला गुरु सावनायनि ओ गोबां जोंहा नेमखान्थिफोर दङ। जाय नेमखान्थिखौ दिनैनि समाव आङो गोबांखिनि मिथिजोबाबाबो आं जिखिनि मिथिगौ बेखौनो नों थांनि सिगाङाव आं फोरमायनो नागिरदों जे जोंहा मोनसे फोथ थायनाय दङ भेलागुरु सावोब्ला जोंनि मोदोमनि जिखिनि सानाय सुनाय ख गाराय जानाय बायदिसिना माननाय बायदिफोरा माने आ बोसोराव बेलागुरु सावनाय लोगो लोगोनो गासिबो हामलांजोबो एबा बेलागुरुजों माने खामफालाङो होननानै फोथायनाय आरो मोनसे बे भेलागुरु खावनाया। बिदि लेखायै जोंनि गोदोनि आजै आजौमोना जोंनि आइ बाबामोना जोंखौ मा बुङोमोन भेलागुरु सावनांगो बेेलागुरुखौ दुगैस्रां लोस स्रांनो मोजाङै साव आरो भेलागुरुआव सावनायनि अरखौ जोङो सायनांगौ। सायोबा जोंनि ओ देहानि जिखिनि बिजानु जिखिनि माने सानाय सुनाय बेफोर माने भेलागुरुनि अरजों बा माने खामफालाङो होननानै ओ बुङो आरो। दा बेज जों लोगोसेनो जोङो जोङो भेलागुरु सावखांनायनि उनाव जोङो गामि गामिनो जोंहा रंजा खुसिनि गेजेरजों खेल खेला गेलेनाय मानाय बेबायदि माने जोङो हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो आरो। जेरैहाय गामि गामि बोसोरसेयाव खेबसे जोङो ज' ज'यै ओ गासिबो माने ओ बायदिसिना रोखोमनि खेला गेलेयो। जेरै रंजा खुसिनि गेजेरजोंनो जोङो आलासि उलासि जानो थाङो। जेरैहाय फिथ था सौराय जायो बायदि रोखोमनि जोङो फिथा सावो बेबायदि आरो। दा जोङो फिथा होनना बुं ब्ला जोंनि बर'नि ओ मोनसे दोरोङारि फिथा होनना बुंनांगोन एबा बेनो जाहैबाय मा आ फिथा लावदुम। फिसा लावदुम होनना बुङो जोंनिथिं नोंथांमोननिथिंजाय मा होनो बेखौ मिथिला आङो।
औ जोंनिथिंबो फिथा लावदुमखौनो बुङो।
औ फिथा लावदुम थाबाय जोंहा, बेनिफ्राय थावनि फिथा थाबाय जोंहा, बेनिफ्राय एन्थाब फिथा थाबाय। नङा होमबा? मेनलि बे मोन्थामानो जोंनि माने मा ओ मागो दमासिनि माने ओ फिथा आरो बे मोनथामखौनो जोङो नखरफ्रोमावबो माने बानायनाय जायो आरो बेखौ बानायथारो आरो। ओ बेबायदिनो माने बेबायदिनो माने ओ जोङो मागो फोरबोखौ माने बेसेबा रंज रंजा खुसि जों गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरजों बेसेबा रंजा खुसि जों माने बे मागो दमासि मोनसे फोरबोखौ जोङो हेंगार हरो आरो नोंथां। दा जोंनि ओनसोलनि जिखिनि मागो दमासिनि ओ फोरबोनि जि फालिथाय बे फालिथायनि सायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायबाय नों नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि मागो दमासि फालिनायनि बागै आंनो एसे फोरमायजागोन आरो
औ औ फोरमायनो हागोन दे ओ मागो दमासि फालिनाय होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंनि गामियाव आं जेखौ नुदों बेखौ बुंनोसै आरो जोंनि ओनसोलावबो बे मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरो बेनिफ्राय फालिनायाव मा जायो जोंनिया पुष दाननि जोबथा खालार बे खालिनिफ्रायनो फालिनाय जायो नालाय। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै बेलागुर जानाय नेम खान्थि दङ बेफोरबायदि बिदिनो जोंनियावबो बिदि नेम खान्थिफ्रा दं आरो जोङो सिगां थ' उन्दै उन्दै समावहाय दुब्लियाव थ बे समावथ' माइ हाखांनाय जाखायो नालाय बोथोरा बेनिफ्राय माइ हाखांनाय समाव जोङो माने नारा फोरखौ हानानै लायोमोन आरो ओमफ्राय नाराफोरखौ हानानै लायनानै बिदि दुब्लि फ्राव न' लुयो न' लुनानै बेलागुर बिदि जायोमोन आरो हराव बेनिफ्राय ओ जोंनि गामियाव मोनसे दङ बिदि बैसा बिदि मा होनो पुष दाननि जोबथा खालार खालि जोंनि गामिनि रायजोफ्रा मानि जयैनो बिदि माने बेलागुर बायदि माने खाना जायो आरो मोनसे जमानो रायजोआव औ बिनिफ्राय जायो आरो बेखौ बेनिफ्राय मोनायाव बयबो बिनि बेलागुर न' लुनानै ओ जमानो बिदि खाना जायो ओंखाम जमा संलाय लायनानै जायो सोरबा जौ लोंग्राफ्रा जौ लोंसिगोन बिदि आरो बिनिफ्राय ओ फुङावनो माने एक थारिक खालि मागोनि एक थारिख खालि फुङावनो सिखारनानै बे न'खौहाय सावनाय जायो आरो बेनिफ्राय बयबो ओ दुगैयो फुङावनो दुगैनानै ओ बे समाव माने फुङाव दुगैयाब्ला दाउखा सिला नुयिनि सिगाङावनो दु गैयाब्ला माने बादुवा जायो होननानै माने बर' फोरा मोनसे फोथायनाय दङ ना औ औ बेखौ ओं बिदि बुङो आरो बिदि ओमफ्राय बिदि बुंनानै बयबो दुगैसिगोन दुगैखांनानै मा न'खरनि सासे ओ गाहाय आइजो बियो माने जोंनिया बाख्रि खानाय नेम बेफोरखौ खालामो आरो बाख्रि खानाय नेमा गो गोबोर थरसे ला नानै माने बाख्रिखौ फुरा ओरै राउण्ड बेंखननाय बिदि बाख्रि गोबोरजों लिर लिरो आरो बेनिफ्राय ओ बेखौ लिरखांनानै माने गय दंफांफोरखौबो खायो आरो फिथाइ थायग्रा जिखुनु दंफांफोरखौनो जिगाबजों खायो औ औ बेखौ माने बे समाव माने मागो दमासियाव फिथाइ थायग्रा बिफांफ्रा माबा आलासि जानो थाङो होनलायलायनानै फोथायनाय दं आरो बेनिफ्राय औ औ। ओंखायनो माने खानानै लाखियो जाहैदों नङाब्लालाय उनावहाय खायाब्ला फिथाइ थायनो रोङा बिदि होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो आरो बिनिफ्राय औ बेखौथ' आरो बबेबा बबेबा जायगायाव नुयो माने गथ' बानानैसो खानांगौ होनलायलायनाय आरो जेनबा ओ गथ' बानानै खायोब्ला जेरै दंफांखौ सासे बिमा महरै हमनानै लाबाय आरो बिनिफ्राय गथ'खौ बानाया जाहैबाय जेनेबा फिथाइ फिथाइआ जेरै बे गथ' खौ बादों बेबायदि थायथों होननानै माने फोथायनाय आरो। ओमफ्राय खायसेनिया माने गथ' गैयाब्लाथाय माने खामफ्लायफोरखौनो बानानै बिदि खानाय बेखौ नुयो आरो औ बिनिफ्राय जोंनिया बिनि फुङाव ओ फुजा बिदि जायो बाथौ थानसालिफ्राव। फुजा फोरबो बिदि होसिगोन ओमफ्राय होनानै बिनि उनाव माने बे फिथा देनाय जासिगोन आरो। फिथा देयो बयबो न'खर न'खर माने गामि गोमसारलायनाय देयोमोन गोदोथ' उवाल गाहे गाहेनजों नाथाय आथिखालावथ' माने ग्रिनदार मिसिन बा मिचिनफ्रावसो देनानै लाबोनाय बिदिखौ नुनो मोनसै आरो। एसे खम जाबाय आरो फिथा देनायफ्रा। बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय बे मागो समावहाय माने फिथा लावदुमखौ जा नाय जाया मोनसे फोथायनाय दङ आरो ओहो माने ओ मोसौनि फाफ्लियावहा दुमालु जायो बिदि होननाय मोनसे बाथ्रा दङ ना बेखौ ओ बिजाबफोरावबो नोंथाङाबो फरायनो मोन्दों जानांगौ? मागोआव फिथा लावदुम जायोब्ला मोसौ नि बिखुङाव दुमालु जायो बिदि होननाय फोथायनाय बिनिखायनो माने जोंनिथिंजाय मागोआव आङो फिथा लावदुम जानायखौ नुफेराखै आरो।
ओरैनो फिथा फिथा लावदुमनि अनगायै नोंथांमोननि जे ओनसोलाव ओरै मागो दमासिआव मा मा फिथाफोर बानायनाय जायो इसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिनि लावदुमनि अनगायै ओ थावनि फिथा ओमफ्राय एन्थाब फिथा बेफोरखौ सावनाय जायो आरो मेनलि बिसोर मोननैयानो आरो बिनि उनाव
अ थावनि फिथा होनोब्लाथ' जोङो जेनेबा बेखौ माइब्रा माइरंनिफ्रायसो बानायनाय जायो। जेनबा एन एन एन्थाब फिथाखौबो जों माइ जा माइरंनिफ्राय बानायनाय जाहैबाय। औ बेनिफ्राय जोंहा फिथा लावदुम होनना बुङोब्ला बेखौ। माइब्रा नङाबाबो जायो नामा बेयो माथा औ माथा। माथाजों जायो ओरैनो ओ नोंथाङा। औ नोंथाङा जुदि। बेफोर फिथाखौ बानायबाय बा माबायदिहै बानायनाय एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ औ ओ। एन्थाब फिथाखौथ' जोंहा गिबियावनो माइरंखौ सो सोमग्रोना लानाय जायो बेखौ देनो थाखाय बिनिफ्राय हरसे गाहाम सोमनानै दोनसि हरसे सोमना दोनखांनानै अखानायै जोंहा बिदि खेरखाफ्राव ओ दै सर' होनो थाखाय मोजांनो थिखोनानै मोजां सुनानै थिखोनानै दोनो आरो। बेनिफ्राय जुदि दैया मोजाङै सर'योब्ला उवाल नङाबा गाहे उवाल गाहेन नङाब्ला दिंखिफोरावहाय देयो आरो देनानै सालिसिगोन सालिनानै ओम खायसे या माने नारिकलजोंबो बानायो खायसेया सिबिंजोंबो बानायो आरो बेखौ। बेनिफ्राय सिबिं जों बानायो। ब्ला सिबिंखौ देसिगोन देनानै खायसे सिनि बा खायसे गुर बेफोरबायदि हो जायो आरो ओ जोंहानि न'आवथ' बांसिन गुरखौनो होनानै बानायनाय जा जायो सिबिं आरो गुर बिदि लगायनानै। ओमफ्राय ओ थावाफोर लानानै। नै अराव बै समाव गोजां बोथोरबो जाखायो नालाय अर साय थावथावनो ओ टावाफोराव बे फिथाखौ माने संनाय संनाय जायो आरो एवनाय जायो जेनेबा। जेरै ओ हमना ला ओ खोस्लिस सो लानानै बेखौफ मोजां फेनदलानानै ओमफाय गेजेराव सिबिंखौ होनानै बिदि थननान बानायनाय जायो आरो बिखौ ओ एनथाब खौ ओमफ्राय थावनि फिथाखौथ' थावनि फिथायाबो देनाया बिदि एखे प्रसेसानो बिनिफ्राय ओ थावनि फिथाखौ देनायाव माने दैजों मोजां सिनि होनानै सिनि होयोबा सिनि आरो संख्रि होयोबा संख्रि बिदि मोजां नो नानानै दुलुर दुलुर बिदि दाब्ले दाब्ले खालामनानै थावाव एवनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो खायसेनि न'खराव नारेंखलनि लारु बानायनाय ओ सिबिंनि लारु बा सुजिनि लारु बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो अब्लाबो मेनलि जोंनिया बे थावनि फिथा आरो एन्थाबफिथा बेखौनो बांसिन सावनाय जायो आरो। ‌ औ। ओ आथिखालाव नोंथाङा मा मा सोलायनाय नुदो?
सोलायनाय होनना बुङोब्लाथ' जि मागो दमासिनि जि गोदोनि आजै आजौमोननि मागो दमासिनि बागै जि फोरबो फालिबोनाय आरो दानि फोरबो जि मागो दमासिनि फोरबो फालिनाय ओ बेनि गेजेराव खायसे फारागथिखौ